औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङ'ब्ला आंजों मोनैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ ओ बिदिब्ला जोंनि ओ बर' सुबुं समाजारि बे लाथा एम्फौ फिसिनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां अ बे लाथा एम्फौखौहाय मा बायदि फिसियो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां ओ जोंनो गिबियावनो लाथा एम्फौ फिसिनो थाखाय गिबियावनो जोङो गोरलै ओ जेनेबा जोङो फिथोबखौ ओ बिजिजों सुनानै जोङो आलायना दोनो आरो नोंथां बिनि उनाव बियो सोख्रि महर मोनो बेखौ जोङो जो जोला बासिनानै हियाव जोङो ओ बाहा दोननाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव बियो बिदै दैयो बिदैयाथ' बिनिया सियाव सिथाबजोबना थाखायो नालाय ओ साख साखा साखानो जों बेखौ औ बोखारनानै ओ ओ काकसाव जोङो बोननानै दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव बियो ओ जानो हागौ जि साननिसो था‌ थाम साननिसो उनाव ओंखारो बिनि उनाव बेखौ जोङो ओ बे गोरलै नालाय बे खौ जोङो ओ सियाव दोननाय जायो आरो गोरलै एम्फौ महर मोननायखौ बिनि उनाव बियो इन्दि बिलाइ गोरा जानो हाया नालाय गोरलै एम्फौ नालाय जोङो गोरलै इन्दिनि गोरलै बिलाइ जोङो होनाय जायो आरो नोंथां बेनो
औ नंगौ
औ बिनि उनाव बियो रायैयो थामजिसो साननि उनाव एसे गिदिर जाब्ला जों बेखौ औवा गायनानै जेरै औवानि दान्दा रखम गायनानै जों बेरायाव गाहायाव जोङो सि बेखौ दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो ओ बे खौनो गाहायाव सि खानानै दान्दा गायनानै जेरै बिलाइखौ जोङो औ इन्दि बिलाइखौ जोङो साफा सुनानै बेनो होनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव औ बिनि उनाव बिनि खि हासुदैया बै हियाव ओइ सि-सियाव गोलैयोबा जों बेखौ सानफ्रोमबो साफा खालामना होबाय थानांगोन आरो नोंथां।
औ नंगौ
औ बिनि उनाव बियो ओ जेब्ला ओ गोमोन जानो फैयो बेबो गोबां गुस्लायो आरो नोंथां नों बिनि उनाव मोन जानो फैबा गो खि आ हासुदै एसे खमायो आरो आदार जा नेयाबो खमायलांगोन बिनि उनाव बियो साथि दावखोलांबाय थागोन आरो नोंथां। बिनि उनाव बियो एसे महर सोलायगोन आरो नों थां गोमोरेरे महरनि जागोन आरो एसे बेयो मोननो टाइमाव औ आरो बिनियाथ' मोनसे सोदोब फैयो नालाय नोंथां जेरै खोमाजों खोनायोबा गोमोना स्रब स्रब गाबो आरो नोंथां बेयो एसे सस्रा जायो आरो बिनि उनाव ओ गोथांफोराथ' एसे गिलिर जायो आरो नोंथां आरो बिनि ओ महराबो एसे ओ खायमा स्रो स्रो जायो आरो। बिनि उनाव बेखौ मोननो जाबाय होननानै जेरै जोङो औवा बिलाइ गोरान थालिर बिलाइ गोरान बेखौ जोङो खादायाव दोननानै जोङो गोमोनखौ जोङो बासि नानै बे खादायाव दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव बियो औ गावनि खुगा जोंनो ओ दिरुं ओंखार ओ फिथोब बेखौ थोबगोन आरो नोंथां बियो। बहननानै बिनि उनाव जोङो ओ बे फिथोबथोबनाया आ सिङाव थावख्रि आथावख्रि जायो आरो जेरै गोज्जा महरनि जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ खुगानिफ्राय बिसिनानै जोङो बेखौ ओ गोबां बेसेनाव जोङो फाननो हा हायो आरो नोंथां आरो बे ओ एम्फौनि बेसेनाबो गोबां आरो नोंथां। गोदोनि आइजोफोराथ' बेखौनो फिसिना गावनि आथिङाव गसंनो हायोमोन आरो नोंथां जे नांगौ जानाय मुवा फोरखौ लानो हायोमोन आरो गावनि सायावनो बेखौ फिनानै औ बेखौ जोङो ओ जोंनि बरनिनो जेरै ओ अनलाजोंबो जानो हायो। आरो जों बेखौ थास' बिथरिजोंबो जानो हायो आरो ओरैनोबो एवनानै जानो हायो आरो जोंनो जों बेखौ जोबोद गोथाव जायो औ बेनि उन उनाव जोङो जेनेबा बेखौ गला बाजाराव जों फानहैनाय जायो। आरो बिनि फिथोबखौ आलदा बहननानै जोङो ओ फानहैनाय जायो आरो गलाब बाजारफोराव आरो बेनिफायदि मोनसे ओ सि जायोना नोंथां जेरै बियो सि महर मोनो आरो नोंथां ओ जेरै बे फिथोबखौ जोङो सि बानायनो थाखाय गिबियावनो जोङो बेखौ ओ सदा होनानै रुग्रोना लानाय जा जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो बेखौ फोराननानै दोनगोन सि बालायनो थाखाय बिनि उनाव जों बेखौ दैयाव सोमनानै जेब्ला थावख्रि गनाव सोना जों बेखौ नायदाव नायदाव थावख्रि लुनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। औ दिरुं ओंखारगोन आरो बियो थावख्रि गनाव सोनानै थावख्रिखौ जोङो फिदिं फिदिं नाव नायदाव नाय दाव लुयोबा दैयाव सोमस्रो सोमस्रो बिनि उनाव बियो जोंनि ब ओ जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो ओ जेरै ओ हिसान सोंनानै बेखौ दानायखौ जोंनो नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरै बियाव ओ बोग्रि बि बार आगर, थाइगिर आगर, फारौ मेगन, दिंखिया बिबार बिदिनो जोङो बर'नि समायना रमायना ओ आगर बर' आइजोफोरा आ गावनि आखाइजोंनो बेयाव समायना रमायना दानो हायो आरो नोंथां आगर ए बेरखांनो हायो जेरै बिनि ओ बेसेनाबो दानि जुगाव गोबां जालांबाय नोंथां। आरो जों इन्दि जिखौ गोबां खमखौनो जोङो ओ दानायखौ नुनो मोनला आरो नोंथां जोंनि बर' आइजोफोरखौ औ आरो एम्फौ लाथा फिसिनायाबो ओ गोबां खस्थ आरो जेरै बियो गोबां आदार जायो नालाय इन्दि ओ इन्दि बिफांखौबो मोननो गै ला आरो खारुं थालु बेफोरखौ जायो नालाय बियो बेफोरखौबो बारा नागिरला बायना मोननो थां ला आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो ओ बै फिथोबफोरखौ जोङो गोबां बेसेनाव फाननो हायो आरो ओ इन्दि सि महर जोंङो मोनो आरो बै एम्फौनिफ्रायनो आरो इन्दि जिनि महरा एसे गु गुफुर ओ गोमोरे रे महरनि जायो आरो आ नोंथाङाबो ए से फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव इन्दि एम्फौखौ माबायदि फिसिनाय जायो? नोंथां
औ हागोन नोंथां। बेबायदिनो एखे रोखोमैनो जोंनि ओ गामि ओन सोलफोरावबो लाथा एम्फौखौ फिसिनाय जायो।
औ।
बेबायदियैनो ओ जोङो
औ औ नोंथां।
बो फिलांनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो गोदोनि आरो दानि फारागथि होननानै बुङोब्ला थ' जोङो ओ आथिखालनि समाव बे लाथा एम्फौ फिसिनायखौ एस बां नुनो मोनलिया नङा होमबा नोंथां औ जोङो गोदोहायसो बांसिन न'खर न'खर जोङो बे लाथा एम्फौखौ ओ फिसिनाय खो जों नुनो मोनोमोन।
औ औ नोंथां।
खालावहाय जोङो ओ बेफोरबायदि गोब्राब खामानिखौ ओ मावनो नागिर गिरला नङा होमबा नोंथां आथिखालनि आइजोफोरा अ बिदिनो जोंहा बे लाथा एम्फौखौ फिसिनो ब्ला जोंहा जोबोर ओ गोब्राब जायो मानो होनो ब्ला बिलाइ ओ बायदि ओ नागिरथिंनायाव जोंहा जोबोर गोब्राब आरो ओ बे बि बिफांनि बिलाइफोरखौ बे लाथा एम्फौआ जानाय इन्दि बिलाइ बेफोरखौहाय जोङो नागिरनानै मोननो जोब्रब गोब्राब बेनिखायनो जोंनो ओ लाथा एम्फौ फिसियोब्लाथ' जोंनो बे ओ बिलाइनि इन्दि बिलाइनि जोबोर गोनां थि जायो नङा होमबा औ जोंहा बेफोरखौ नागिर नानै ओ बे लाथा एम्फौखौ फिसिनायाव जोबोर खस्थ' जायो ओ बेनिखायनो जोङो आथिखालनि आइजो फोरफोरखौथ' जोङो एसेबां बिदि गोब्राब खामानि मावनानै जानायखौ नुनो मोना नङा होमबा
नोंगौ नों औ नोंगौ नोंथां
जोंनि न'खर न'खर एम्फौ लाथा फिसिनानै जानाया जोबोर गोब्राब जाबाय ओ थेवब्लाबो जोङो ओ बेफोरबायदि ओ खायफा खायफा हिन्जावफोरखौ जोङो गामिनि खाथि खाला खना खनला गामियाव जोङो नुयो नो मोना एम्फौ लाथा फिनोबखौहाय आरो जोङो ओ हाथाय बाजार बायदि फोरावबो जों फानहैनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बेफोरखौ फाननानै हाय ओ फाननानैहाय जोङो गोबां ओ रांनि मुलाम्फा मोननाय खो नुनो मोनो मानो होनोब्ला बे बे एम फौ लाथानि बेसेना जोबोर गोबां ओ जोङो बे खौहाय ओ खायफा गोरिब न'खरनि सुबुंफोरा बायनानैनो जानो हाया नङा होमबा नो थां ओम ओ जेरै बे ओ एम्फौ लाथानि बेसेना जेरै गोबां थिग बेबादिनो बे एम्फौ लाथानिफाय ओ एम्फौला थानि फिथोबनि फाय जोङो ओ खुन्दुं लुनानै दिहुननाय बे इन्दि सियबो जोबोर बेसेन गोसा नङा होमबा नोंथां ओ बे इन्दि सिखौबो जोङो जोंनि गोरिब सुबुंफोरा बायनानैनो गाननो हाया मानो होनब्ला बेयो ओ जोबोर बेसेन गोसा जोङो बेख खौ खम बेसेनाव मोननो थाङा अ बेबादिनो ओ जोङो बे ओ खुन्दुं ओ थावख्रि लुनानैहाय जोङो खुन्दुं दिहुननानै जोङो ओ गावनि न'खर न'खर जोङो ओ गोदोहायसो आइजोफोरखौहाय ओ इन्दि सि जों दानानै लानायखौ नुनो मोनोन नाथाय जोङो बेखौ आथिखालाव जों नुनो नो मोनला आथिखालाव जोङो ओ बे अग इन्दि सिनि खुन्दुं दिहुननायखौ जोबोर गोरलैयै दिहुननो हायो नङा होमबा नों थां जेरै जों ओ बिगियानारि जुन्थि बायदिफोरजों ओ दिहुनजानाय जोङो बे जुन्थिफोरजोंहाय बे ओम इन्दि खुन्दुंनि बे इन्दि खुन्दुंखौहाय एम्फौ लाथानि फिथोबनिफाय इन्दि खुन दुं दिहुननायखौ जोङो मिसिनफोरजोंनो जोबोद गोरलैयै दिहुननो हायो नङा होमबा नोंथां अ बिनिखायनो जोङो आथिखालाव बिदि ओ थावख्रि लुनानै गावनि आखाइजोंनो खुन्दुं दिहुननानै सि दानायखौ जोङो आथिखालाव जों नुनो मोनला बियो जोबोर खम जालांबाय आरो जोङो बे एम्फौ फिसिनायखौबोथ' जोङो जोबोर खम नुनो मोनबायानो थेवब्लाबो
औ नंगौ नोंथां।
खना खनला गामिफोराव नुयो दासिमबो हराव आइजोफोरखौ लाथा एम्फौ फिसिनानै ओ खायफाया फालांगि ओरैबो खालामो आरो खायफायाहाय न'खर न'खर गाव जानो ओ थाखायल'बो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो खायफाया बिदिनो न' खाथि नि सुबुंफोरजोंहाय लोगो नांनानै जयै बे एम्फौ लाथा फिसिलायनायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो ओ एम्फौ लाथा फिसिनानै जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। बिदिनो जोंहा सि दिहुननायावबोथ' जोंहा जोबोर मुलाम्फा जाखायो नङा होमबा नोंथां? औ आरो बिदिनो जोंहा बियो ओ जोंनि औ बर'फोरनि ओ मोनसे ओजोबोर खहाब थाव ओ बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोनसे खाजाबो नङा होमबा नों थां औ बिदिनो बेखौ जानानै बर'फोरा जोबोर मोजांबो मोनो बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोरजों जोबोर खहाबनाय खहाबथावना ओंख्रिफोर संनानै जायो आरो बिदिनो बिनि बेसेनाबो जोबोद गोबां आरो सि बायदि दिहुननायावबो बेनिफ्राय दिहुनजानाय सियाबोथ' जोबबोर बेसेन गोसा ओ बिदिनो जोङो एम्फौ लाथाखौ फिसिनानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
नोंथां होमबा जोंनि दिनैनि एम्फौ लाथा फिसिनायनि सायाव रायजलायनाय समा एसेनोसै नोंथां मानोना जोंना समा बे साना फैबाय नालाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
नोंथां गोजोनथों।